नोंथां फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
ओ बिदिब्ला जों सायख'ना लानाय आयदानि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन।
औ जोङो दा सायख'ना लानाय आयदाया जाबाय ओ दावबायनाय
नंगौ नोंथां नंगौ।
नोंथाङा दावबायना मोजां मोनो दा?
मोनो मोनो नोंथां मोनो मोनो।
औ नोंथाङा दिनैसिम बबे बबे जायगायाव दावबायफेरखो? आरो बेफोरनिफ्राय मा सोलोंनो हाखो बेनि एव एसे बुंनानै होदो नोंथाङा।
नांगौ ओ दावबायनाय होनोबाथ' बेरायनायानो। जोङो बेखौनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
जेरैहाय दावबायनाय होनोबा आङो गुबुन बारा जायगाफोराव थाङाखै। आरो बे आसामनि सिङावनो जोंनिहा रायजोनि सिङावनो आङो माने एसे बेरायदों आरो जेरैहाय आङो ओ क'क्राझार होननाय मोनसे जिल्लायावहाय अ बैसाग भुतानावहाय बैसागु समावहाय मोनसे ओ माबा जायो बेवहाय बावखुंग्रि फेस्टिभेल नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
खुंग्रिं फेटिभेलावहाय आङो थां दावबायलांदोंमोन माने बेरायनो थांदोंमोन आरो। आं बेवहाय बिराद मोजां नांदों ओ गोबा आलदा आलदा डस्ट्रिक् फोरनि गोबां मानसिफोरखौ आं लोगो मोन्दों गुबुन हारिफोराबो गोबां फैनानै ज' माने बे प्रग्रामखौ माने बै स्टिभेलाव बेरायफैनायखौ नुनो मोनदों आरो गोबां गोबां जायगानि मानसिफोरफोरखौ फैनायखौ नुनो मोनदों ओमफाय बेवहाय मेर्ला जाग्रा रोखोमनि मोनजानाय जायो जौखौबो रोखोम रोखोमनि मोननाय जायो ओ जौफोरखौ आरो बेवहाय जेरैहाय माबा ओ खोरदै खोरदै ना मा होनो नोंसोरो
औ खोरदैमोनखि औ औ
जों खामब्रेंगा होनो बिनिबो माने मोनसे जौ जौ बानायनायफोरखौ नुनो मोनो आरो माइब्राफोरनिखौबो मेरला गोबांथारा लांनानै दखानाव फाननायखौ जों नुनो मोनदों माने औ बिराद लोंनाय मोजां आरो मोनसे लोंनो थाखाय ओमफाय मानसिफोरा ओ हाजोआवबो गाखोयो हाजोआव मोनसे मोनसे आस आसा लानानै गाखोयो जेरैहाय माने बोसोरथाम गाखोयोबा गाखोबाय थायोबा ओ साननायफोरा जाफुङो होननानै मानसिफोरा बे मोनसे मिजिंखौ लानानै गाखोयो आरो गोदोनिफ्राय मोनसे बुंबावो मानसिफोरा बेयावहाय माने बोसोरथाम जुदि गाखोयोबा साननायफोरा बा माबा मोनसे आसा खालामनानै थानायफोरा जाफुङो होननाय बेहाय मानसिफ्रा गाखोयो आरो गोजौथारसिम अन्थाइयाव गाखोलांथारो गोजौसिनावहाय गोजौसिनावहाय गाखोनायावनो दुइ घन्टा आराय घन्टासो लायो बिराद मोजां नाङो माने ज' ज'यै गाखोनाय नालाय मेंबाबो मेंनायखौ दोनथ'नाय मेंनाय माने ज' ज' गाखोनाय नालाय माने बावलायो आरो खिन्थु ओरैबायदि मेंग्लियोना नोंथां अखानायै फैनानै नोङो माने जुदि एकदिनिया मानसिया बारा हाजो गाखोलाबायफेरै गोजौआव गाखोयैफोरा आथिं आखाइ साख्रुब फैजोबो माने सोरबा सोरबा थाबायनो हाहां हायाहां जालायो माने बेबायदि जाफैयो आरो नोंथां बेखौ आङो माने मोनदों आरो मोजां मोनदों माने दा नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायखो ओरैनो
आंबो नोंथां एसेबां जायगाफोराव बेरायफेराखै बेबायदिना खाथि खालानि हादोरसाफोराव बेरायफेरदों औ आ जेरै आं बे खाथि खालानि खाथि खालानि हादोरसाफोर शिलं बा बेफोर बायदि अरुनाचल बिदि खाथि खालानि जायगाफोराव बेरायफेरदों। बेफोराव बेरायनानैबो गोबां सोलोंनानै फैनो हायो। अ जेरै आं जेब्ला शिलं थांदोंमोन आं बेयाव जानाय लोंनाय एबा बिसोरनि साननाय हनाय एबा गोदान लोगोफोर लोगो मोननानै बिसोरजों बिसोरनि जा जामुं जानायफोरखौ जानानै जोबोद मोजां मोनदों
नंगौ नोंथां।
औ जोंनि बर'फोर बायदिनो बेसोरनि जानाय-लोंनायफ्राबो एसे आ एसे एनै मिफ्रामो आरो
औ नोंथां औ।
औ। आ बेनि अनगायै
औ।
बेनि अनगायै आरोबाव ओ जेरै जोङो अरुनाचलाव बेरायनो थांनाय समाव ओ बेयावहा सेरगाव जागौमोन। औ गोनांथि जेरावहाय बे जोंनि एप्पोल बा आपेल हम आबाद मावनाय जायो। बेफोर जायगायाव थांनानै बे आबाद मावनायनि नेम खान्थिफोरखौबो नायनानै एबा‌ बे औ बेफोरनि सायाव एसे सोलोंनानै फैनो हायो।
नगौ नोंथां।
औ।
हेल'‌ नोंथां
औ
औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा शिलंआव दावबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ औ जायगाफोरखौ सोरबाया हाजो होनो नोंथाङा माबायदि नुबोदों जायगाखौ
जायगायाथ' ओ मिथिंगा मिथिंगाजों बुंफबनाय हाजो हाला जों बुंफबनाय आरो आ बुंनो थाङोब्ला जायगाया हाजो नालाय बेखायनो बेखायनो बायदि बेसादफोरनि आ जा दामफोर बेयो एसे बांसिन आरो जोंनि हायेन ओनसोलाव थानाय मानसिफोरनिख्रुइ औ बेयाव आं गोबां जायगायावनो दावबायफेरबाय जेरै दावखि एबा बे एलिफेन्ट फल्स बा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गोबां समायना नुथाय नुनो हायो आरो बेजों लोगोसे जे जा बेसोरनि जा ट्रेडिसनेल बा दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेखौबो जों गाननानै नायनो हायो आं बेफोरखौबो राननानै नायदोंमोन जोबोर मोजां मोनदों औ नोंथां
मोजां नोंथां नोंथाङा शिलंआव थांदों होन्दों आं मोजां मोनदों जोंनिनो रायजोजों नांजाबनाय मोनसे रायजो दङ नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
ओ मेघालआव थांदों ओ जेनेबा मेघालयाबो शिलंखौनो बुंगोन आङो शिलंआवनो बांसिन थांनाय जादों ओ आंहा बेयाव थांनायावहाय बिराद माने मोनसे एक्सपिरियेन्स दं लादों मोनदों आरो जेनेबा नायनानै थांनाय समावहाय ओ जों जेब्ला जराबादनिफ्राय शिलं थाङो फारसे नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
समावहाय माने बै शिलंथिं थांबाय थायोबा माने गोजौनिफ्राय गोजौ जालांबाय थायोखौ आं नुनो मोन्दों आरो एसे गोजौनिफ्राय गोजौ बेबायदि आंनि हम मोन्दांथियाव आरो बे गोजौनिफ्राय गोजौ जालांबाय थानायखौ आं नुनो मोनदों ओमफ्राय बे औ बेयावहाय ओ मा जायो जों जुदि कारजों थाङोबा आरो कारजों थाङोबा जों बे सिलंआव थांबाय थायोबा बे गोजौ जालांनायखाय माने जोंनि खोमाया माने थालखा मारिबाय थानो नागिरनाय बायदि जायो आरो खोमाया ब्लक जानो नागिरनाय बायदि जालांबाय थायो आरो खार सिङावहाय नोंथां औ औ औ ओमफाय जों जेब्ला बे खोमा गोथेनायखौ ओ माने ब्लक जानाय नागिरनायखौ जेब्ला जोङो क्लियार खालामनोबा जोङो गन्थं हमथेनानै खोमाजों बार नागारना होयो आरो थारमाने माबा जानायनि थाखाय आरो बे बुस्थुआ माने खोमाया होमबाना बै ब्लक जानो नागिरनाया खारो आरो माने मोजां माबाफिनो आरो बेबायदिखौ ओ बे आंनि एक्सपिरियेन्स मोनदों आरो आं शिलं थांबाय थानायाव नोंथां
नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो आरोबाव मा जायो जों जे खोमा होथेनाय बुङो ना जोङो बेयो दा थासारियाव जेब्ला नों बेयाव थांनानै सहैयो बे हारसिंनो गावनो गाव मोजां जाफिनो आरो
नंगौ नंगौ नंगौ
ओ बेनि जा थानाय आबहावाजों मिलिहैयो आरो दा जों गिबि गिबि थांनाय समाव बे बेफोरबायदिखौ एसे ओ एसे एसे हमदांना मोनो आरो जेनेबा जोंनि ओ जों हायेन ओनसोलाव थानाय नालाय गोजौ ओन ओनसोलाव थांनाय समाव बेनि मोनसे ओ प्रेसार बुङो आरो बुंनो थाङोब्ला जों बर'आव इसेबां मिथिजोबा दा नालाय औ बे खौ जों हमना मोनो आरोना
औ औ नोंथां औ औ
दायो नोंथांनि ओनसोलाव माबा फोर बेरायथावना जायगाफोर दं नामा एबा ओ बेफोरबायदि दावबायनो थांनो हाथाव जायगाफोर बेफोरनि सायाव एसे बुंनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
जोंनियावहाय मोनसे सिलुनि जान होननाय मोनसे दङ ओ मानसिफोरा सिलुनि जान होनो बे दै बोहैबाय थानाय स्राय स्राय बोहैनाय ओ हाजोनिफ्राय बोहैनाय दै ओ बेयावहाय गोबाङानो माने लाव खार ओंखाम जानो थाङो पिकनिक जानो थाङो आरो ओ दैलां बोथो थोराव मेसें बोथोराव ओ दैलां बोथोरावहाय नै दा समावहाय थाङो मानसिफ्रा ओ दुगैनो थाङो दुगैनो थाङो माने गरमथारबा थानो हायाबाथाय माने बिदिनो थांनानै ओ लावखार ओंखाम जाहैनाय जाहैयो बेयावनो दुगैबोयो बेबायदि खालामबोनायखौ जोङो गोलोम बोथोराव नुनो मोनो आरो गोबांथार मानसियानो थाङो गोबां गोबां ओ गोबां जिललानि मानसिफ्रा थाङो बेवहाय मोजां नांहैयो माने थानानै ओ दै बोहैनाय स्राय स्राय ओ माने गुसु माने मोजां आरो बारा बारफोरा माने मोजां बारबाय थायो मोजां नाङो ओमफ्राय मेसेंवहाय ओ मेसेंवहाय गोबाङानो बिराद थाङो बाहाय मानो होनबा बेवहाय लावखार ओंखाम जानाय मोनसे स्पट नालाय बेयो पिकनिक स्पट नालाय औ बेवहाय माने गोबांथार मानसिया थाङो आरो बिराद रंजाहैयो मानसिफ्रा माने बेयावनो जौ लोंहैसिगोन आरामनो बेदर सावनानै जासिगोन माने बिराद मोजां नाङो आरो जोंबो थाङो। आंबो थांखांबाय खेबसे जोबोद मोजां नाङो माने गोबां मानसिफोरखौ नुनो मोनो ओ सोर सोर मा मा? जादों नों थाबाय गिदिंनानै माने बेरायनानैबो नों ओ बे ससेखिनियावनो नों थाबाय गिदिंनानै माने नायनो हायो माने रोखोम रोखोमनि जानाय रोखोम रोखोमनि जौ लोंनाय बेखौ जों माने नुनो मोनो आरो जेरै जौ लोंनाय होनबा सोरबा सोरबाया माने मोजां। ओ जौखौहाय ओ मा होनो बिदिखौ जौ गोजाफोरखौ दाम गोसानिखौ लानानै थाङो। माबा ब्लेक दकनो माबा हानद्रेड पाइपार बेफोरबायदिखौ माने नायनानै मोजां नाङो आरो माने लोंनायफोरखौहाय आरामनो बेफोरबायदि औ। मा सोरबाया माने बेदरखौ रुनानै जायो सोरबाया सावनानै जायो बेयावनो माने बेरायदिंनानै नों दसे सम नायदिंनो हायो आरो माने गोजोननाय लायो सोरखौबा मोसानाय नों नुहरगोन माने मेसेङाव बेबायदिनो बिराद समायना माने जायो आरो नोंथां बेबायदिनो औ औ। आदसा नोंथां होमबा दिनै जोंहा समाबो जाबाय एसेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां नांबाय ओ जों जोंनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बिदिब्ला नोंथां ओ गोजोनथों नोंथां औ।